हेलौ
औ खोनादों। ना अ दा बिदिब्ला आंङो ओ नोंथां औ दा बिदिब्ला आंनो नोंथाजों बे बर'फोरनि जि दानाय बिनि‌
औ औ
एसे जों
औ
ओ जों मिथिनो मो मोनो नुनोफ्रायनो ओ मिथिंगानि बायदि थादेरसानिफ्राय ओ आगरफोरखौ एरखां नानै बे जि जोमखौ गावसोरनो दानानै दायोमोन बर'फ बा बर'आइजोफ्रा। ओ बेबायदिनो
औ।
गावनि ग ओ आर'नाय गुबुन-गुबुन जिफोर फोरखौ हौवाफोरनि गानग्रा गामसा बेफोरखौ गावसोरनो गावसिनि आरो लायोमोन आरो ओ बिसोर गावसो फोर बाहाय नायनि अनगायै सोलायहोदोंमोन।
औ औ
बर' आइजोफ्रा बेबायदि नो गोदोनि एम्फौ फिसिनानै बे एम्फौनि खुन्दुं लुनानै बे खु न्दुं जोंनो मोनदों।
औ औ
जि दानायनि खान्थि बा जि दानायनि ओ प्रसेस फोरा बिनि जागायनाय निफ्राय एसे मिथिनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय।
औ औ
नोंथांङा जेफोरखौ बुंलांबाय थारैनो सैथो जोंनि ओ बर' आइजोफ्रा माने गोदोनि फ्रायनो ओ जोबोद ओ दानाय लुनायाव आखा फाखा होननानै मोनथिबोदों ओ दानि दिनाव माने इसेबां गैला ओ गोदोनि बाय दि थेवब्लाबो माने ओ बे दानाया लुनाया जोबस्रां लाङाखै दासिमबो दायो बर' आइजोफ्रा नोंगौ ओम बे दानाय लुनायनि प्रसेस जिहेथु नोंथाङा सोंबाय आं बिनि सोमोन्दै एसे बुंलांनोसै ओम जि दानो थाखाय जोंहा साल खुन्थानि गोनांथि जायो, बे साल खुन्थाया जादों मा थंब्रै रो खोमनि बियो खुन्थिया ओ बिखौ जि दानायनि थाखाय बेखौज ओ थंब्रै गायनानै लायो आरो बिजों लोगोसे- एसे गोनांथि जायो जेरै थारहाल सोर- खि गान्दै औ बबिन मुस्रा जथर आरो बिदिनो‌ गनसा गनसि बिदिनो आरो फिसा फिसा मुवाफोर थायो जेरै नो खुन्दुंफोर आरो बे नो खननाय समावहा खायसननो थाखाय खायथा खाय ओ दायो ओ जिद दायोब्ला माबोरै दायो आं बेख खौ बुंग्रो बुंनि गिबियावनो आं इनदिनि इनदि जि दानायनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै इनदि जि। दानो थाखाय बा इन्दि जिया ओंखारनो थाख खाय गिबिआव ओ एमफौ लाथा खौ फिग्रोनो गोनां जायो। दा एम्फौ लाथाया जादों मा रोखोमसे बर' फोरनि आंगो एम्फौ होननानै बुंजायो ओ दा बे एम्फौ लाथाखौ फिसिनो थाखाय गिबियाव माने। बे एम्फौ। ओ लाथानि जिथु फिथोब बेखौ माने आलायनानै दोनग्रोयो नआव माला सुनानैहा। ओमफ्राय सुजित जेब्लानोखि बियो एसे गोबाव जायो समजों लोगोसे बे फिथोबनिफ्रायनो मा सिख्रि महरै बियो ओंखारो जेब्लानोखि बे सिखिरिया ओं ओंखारो होमब्ला ओ खा थियावनो माने जि गांसे ओ आलायनानै दोनो बे जियावनो बे सिख्रिया बानानै बेयावनो बिदै दैयो। आरो जेब्लानोखि ओ बिदिनो माखासे सान फोर सानफोर जायो बिनि उनाव बे बिदैयानो एम्फौ ओ गफायनानै बे एम्फौ लाथा गोरलै गोरलै बियो उजियो बिनि उनाव ओ जेब्ला बियो ओम एसे गोरलै जायो बे समाव बिनो इन्दि बिलाइ ओम गोरलै गोरलैखौ होनानै बेखौ फिसिनाय जायो आरो जेब्लानाखि एसे देरो अमब्ला बे इन्दि बिलाइनि बे गो ओ गोरा बा बोराय बिलाइफोरखौबो बिनो होनानै फिनाय जायो बिनि उनावहा ओ बियो जानानै बिदिनो देरलां सिखोन जा ओ बिनि उनाव मा ओ सानफोरनि उनावहा बियो मा जानायखौ नागारो आरो बियो ओ जानायखौ नागारब्लानो बिखौ ओ माने बे जिहेथु गुबुन लाथा एम्फौफोर फिसिनाय दङमोन बिनिफ्राय आलादा खालामनानै बिलाइ गोरान जेरै थालिर बिलाइ गोरान बा ओ मोखोना बिलाइ गोरान बि फोराव दोनो बिनि उनाव‌ बियो फिथोब खायो बे फिथोब खाखांनायनि उनाव बे माखासे सानफोरनि उनावनो बेखौ बे एम्फौ निफ्राय फिथोबखौ आलादा खालामनाय जायो दा बे एम्फौखौबो ओरैनो नागारा बरफ्रा जायो बियो बरफोरनि मोन बे जोबोद मोजां ओम बे जाग्रा खाजा ओ बिखौ जोबोद अनसायो ओ जानो मोजां मोनो बर' सो आरो बिनि अनगायै जिथु। फिथोब बेखौ माने ओ दै गुदुङाव सोमनानै बिनिफ्राय माखासे ओ नियमफोर दोङ बा ओ बे जिहेथु फिथोब बिनिफ्राय खुन्दुं दिहुननायनि दानि दिनावथ' मिसिनफोर ओंखारबाय गोदोनि दिनावबा ओ बर' आइजोफ्रा माने सिमपोलैनो गावसोर जेरै दिहुनो बेबायदिनो दिहुनोमोन बिसोरो माने दै गुदुंजों हा ओ बेबादि ओ खुन्दुं थुन। बिसोरहा मोनसे आयजें दङमोन बिदिनो दिहुननानैहा ओ जेथु ओंखारो खुनदुं बेनि फ्रायनो बर'फ्रा इन्दि जि दानाय जायोन आरो खोनादों ना? हेलौ औ औ बेबायदिनो माने खुन्दुं खुन्दुं दिहुनन्नाय जायोमोन औ जिथियानोखि खुन्दुङा जायो अब्लानिया माने बिसोर जि दानो थाखाय बिखौ माने सोंसिगोन जिसेबांखिनि जि द दागोन बेसेबांखिनि जखा ला‌ माने बेखौ सोङो सोंखांनायनि उनाव बेखौ ओ गान्दैयाव थोरसिगोन थोरखांनायनि उनाव मा बिखौ नो खननानै लायो नो खनखांनायनि उनावसो बेबायदिनो ओ जिथु साल खुन्था बेयावहा आलायनाय जायो बिदिनो दायो बर' फ्रा गोदोनि समाव माने बेओ गुबु गुबुन गुबुन रोखोमनि जोबोद मोजां मोजां आगरफोर एरनानै बेबायदि ओ दायोमोन ओ गानोमोन जोमोमोन दानि दिनाव माने बेबायदि इन्दि जिनि गोबां ओ रोखोमनि माने समजों लोगोसे सोलायनानै गुबुन गुबुन जि फोर दिहुनबोदोंसै सोरबाया दखना सोरबाया बेबायदिनो वेस्कट जिफोरखौ सायाव गानो हौवाफोरनि जोमग्रा गामसा आर'नाइ फास्रा बेबायदिनो आगर गोनां आगर गैयि प्लेन बेफोरबायदिबो दायो आरो बे जिथु बियो जोंनि बर' फोरनि आंगो नंगौ आरो बिनि अनगायैबो बे जिया माने गुबुनफोराबो बिखौ जोबोद अनसायदों इन्दि जिखौ आरो बिनि अनगायैबो बर'फ्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि जिफोर दायो जेरै नोंथाङा बुंलांदोंमोन दहाय आरनाइ गामसा फास्रा बेफोरबायदि आरो बे खुन्दुं आबो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरै आं बुंलांबाय इन्दि आरो बिनि अन अनगायै जेरै माइदि होनाय पलेस्टार मासराइस बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो। दायो नोंथाङा बुंनो सानबावो नामा माबाफोर आरो बिनि सोमोन्दै।
औ ओ।
हेलौ।
नोंथाङा होथो। जोंनि बर आइजोफोरा। जोंनि बर आइजो। फ्रा गावसोरनो गावसोरनि गानग्रा। जि जोमखौ।
बायदि। जेखाइ आगर फारौ मेगन आगर।
औ।
थु बिखा बायदि बायदि मिथिं
औ।
गावनि थार बिफां लाइफांफोरनि हाज
औ।
जो बरफ्रा। गावसोनानै लाबोदों। आरो। जे बैफोर ओ जि जोम जफ्रा दानानै। गावसोन। माबायदि बेफार फालांगि
औ।
खालामनो हायो।
बुंफिननो हागोनना? हेलौ
औ बाहायनायनि अन गोयै खोनायाखै‌।
औ औ औ औ खोनादों।
ओइ बिसोर बिसिनि खालामो।
औ औ बेफार फालांगि खालामनाया माने ओ जितु जोंनि बर' आइजोफोर बिसोरो माने जि आ आंनि नुबोनायावथ' जिथियानोखि जि दायो जेब्ला मोजां मोजां जि दायो बेयावनो माने मानसिया मोजां मोनोब्ला बेखौ माने ओ आवग्रिनानै लाखाजोबो जोंनि लकेलफ्रा आरोना बिनि अनगायैबो जेथु दाथुमनानै दोनो बेखौ माने ओ गुबुन गुबुन जायगाफ्राव साप्लाय लांनायनि बेबायदि दि ओ राहा लामाफोर दा दानि दिनाव दङसै जेरै जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांनो थाखाय बेफार फालांगि खालामग्रा मानसिफोरा फैयो आरो बिसोरनो बायथुमनानै लानानै थाङो ओ जेरै इन्दि जि इन्दि जिया जोंनि जायगायाव नङा गुबुन हारि फोरजोंबो जोबोद अनसाय जादों आरो बिसोरो मा जोबोद मोजां मोनो इन्दि जिखौ आरो बिनि अनगायैबो जिहेथु जोंनि आरनाइ आरनाइखौ जेब्लानखि ओ नुयो बेखौ मान बर' हारिनि मोनसे सिनायथि होननानै मिथिखायो ओ बेबायदिनो माने ओ गुबुन गुबुन जायगा फ्राव दायो जोंनि ओम जायगानिफ्राय जोंनि बर' आइजोफोरनि गेजेरनिफ्राय माने ओ जिहेथु दाजेननाय बियो माने दासिम जोबोद गोजान गोजान जायगासिम थांदों आरो गोदोनि समावहा ओ जिहेथु दानानै लुनानै ओरैनो न'आव गाननाय जोमनायनि थाखायल'सो बाहायोमोन नङा होमबा? नाथाय दानि दिनाव माने बियो। ओ थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे। राहा लामा बायदि जानानै फैदों जेथु दानाय लुनाय ओ बिनि गेजेरजों ननि थाखाय ओ गोबां ओ रां रांफोर खामायनो हायो आरो सिगाङाव माने न'आवल दानानै बिखौ दिनोमोन आरो दानि गि दिनाव माने उइभिंफोर खुलिदों उइभिंफोर खुलिनानै बिनिफ्राय गोबां रांफोर आरजिदों बियो माने जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां ओ सिनायथि बा मोजां राहा लामा होननानै आं बेखौनो बुंनो सानो।
औ औ जि बुंदों बे थारैनो सैथो। जोङो मोनो जोंनि गोबां आइजोफोरानो। गलाब बेबायदिनो फिसा फिसा दखान खान खुलिनानै गावसोरनो दानाबायना लाबोनानै बेफोरखौ फाननो बे फाननायनि जों औ फारसेजों गावनि न'खरखौ सुंथाबोनायखौ जों नु
औ।
नुनो मोनदों नाथायबा जोङो
औ औ
नैबे गोनोखो मुगायाव जोङो बांद्राय ओ नुनो मोनलिया। दानि मुगायाव जोंहा बिरोंदामिनम कम्पानिफोरावफोरखौसो जोङो। गाननाय नुनो मोनसै। दासिमबो गामि गामि बेबायदिनो फिसा फिसा गामिफोराव दासिमबो जोङो नुनो मोनो बैफोर जि दानाय नोङा होनबा जों बै फोर दोरों गियान जोङो लाखि नोंगोन। सोलिनो जों फोरमायलांनांगोन। जोंनि बदिखौ दायो मा मा। खान्थि हिसाब बे अबे बे बबे जि दाग्राखौ बबेखौ मा बुङो। बबेखौ मा गियानखौ जोङो लाखिनांगोन बेनिखायनो। जोङो उफायाव माने। जि दानायखौ। जोङो आरो उन जोलैनो जोङो फोरमायलङो।
औ औ।
बुंगोन बे बिथाङा जे बुंदों आरनाइ आर आरनाया जोंनि होननानै आरो मोननायल नङा
औ
बे हारिनि मोनसे सिनायथि नाथायबा जोंनि टेक मोनबाय जोंनि होननानै नै। बेनिखायनो जों
औ औ
दानाय लुनायनि दानाय लुनाय। जि दानाय जोंनि बरफ्रा ओहो धोनि गोबां सिखौ दायो। गोबां आगर एरो सोर दानानै लानो हायो। बैफोर गामि आरो बा गावसोर बाहायनायनि अनगायै ओ बेफार फालांगि बेसिम सोलायना फैनायखौबो जों नुनो मोनदों नङा होनबा आङो बेखिनि समाव जों नि बे जे सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो
औ
दोन्थनाय जाबाय
औ-औ दे गोजोनथों